आंनि माथोखौ खोनाहैदों ना नोंथांसिम
औ खोनाफैदों नोंथां नोंथाङा आंनि माथो खोनादों ना?
औ औ खोनादों दा नोंथाङा एसे बेस्थ' बा खामानिफोर मावदों नामा?
औ नोंथां दोनैथ' मावनाय जाथ'वाखै मानोना दायो गरम बेखायनो आङो गामिजोंसो दसे ओंखारबोनाय जादों बारनां नांनाय जायगायाव फैनाय जादों माने आरो दालाय बिथाङालाय माथो खालामदों
आंबो जास्ट माने दसे सम न'निफ्राय ओंखारबोदों ना संनाय जो ओ खावनाय फोरा जाथ'वाखैना ओंखायनो बे ओंखारबोनानै दसे खोम मानसिफोरबो गैयाना ओंखायनो नोंथांजों एसे कल खालामनाय जादों आरो ना ओरैनो बास्सा बा खोथ दा सावरायनो होननानै बांद्राय टाइम लाया इदिनो जास्ट दस मिनिट बा बार' मिनिट बिदि लागोन होननानै आं कल खालामनाय जादों दा नोंथाङा माने ओंखामफोर जाखांनानै लामायावफोराव फैबाय नामा?
औ नोंथां ओंखामथ' जानाय जाथ'वाखै थेवबाबो आङो दसे लामाजों फैनाय जाथ'दों दायो दसे गरम खायनो
औ दा नोंथाङा आंनो दसे थाइम बा खोथा सावरायनायाव जेनेबा हेफाजाब बा इदिनो दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन बिथां मानोना जों गावजों गाव सावरायलायबा माने फोरोंलायबा खोन्थालायबासो जों मोनथिलायखागोन नालाय बाथ्राफोरखौथ' ओंखायनो बिथाङा आंनिसिम खोन्थानो हागोन दे जे बे जे बाथ्राखौ आं रोङा बिथांनिसिम खोनथानोसै जेनेबा बाथ्राखौ बिथाङा रोङो आंनो खोन्थालायदो जों खोन्थालायबासो मिथिलायखागोन नालाय बिथां
औ औ अ दा जेनेबा नोंथां जोङो जेनेबा आं खोथाखौ एसे फोरमायग्रोन सै नोंथांनिसिम जे हायोना दा बे दसेनि उनाव नोंथाङाबो फोरमायना होब ओ मोजां जागोन आरोना आं जेसेबां हायो आं नोंथांनिसिम फोरमायनो हागोन जेनबा जों सेथियावनो दं बिफां लाइफां गैयाबा मानसिया मा जागोन बा जोंनि जायगाया मा जागोन ना जों दंफां दंफां लाइफां जों मोनसेबो मोननो थाङाबा जों मा जागोन दा मोनसे नोंथाङाबो मिथिखागोन राजस्थान होननायखौ नोंथाङाबो खादों बा जों नुनो थांदों जों दंफां लाइफां गैयाबा मा जागोन
औ
अखा हानाय होन गरम होन बुहुत फब्रे ओ फब्रेम बा जेनेबा ओ खस्थ' बा जोंनि थाखाय गारजि दा जों दा जों नोंथाङानो नुखादोंबा जों राजस्थानाव अखाखौ मोननो थाङाबा जोङो दै मोननो थाङाना जोङो राजस्थानाव माने बुहुत खस्थ' बा बहुद
उम
ओ फब्लेमजों जेनेबा हान्थिनानै थायो मानसिफोरा दैनि फब्लेम ओ इदिनो गरमनि नो जों जोंनि जेनेबा इण्डियाबा जोंनि माबा जायगायाव ओ बांसिन गरमानो जायो राजोस्थान राजस्थानावनो हाइस गरम जायो आरोना ओजों मा अखा गैयाबा मा जायगाया मुरुभुमि बा बाला गोजा दंफां लाइफ फां खम ओ दैफ्राबो खम जों जायगाख खौ मा मोननो थाङो जों जोंनि बायदि बिदि ओ आबादारि बा जों माइ साय गायनो जों मोननो थाङाना जों मा हाजोफोराबो जेनेबा मा जों बाला गाहाय गोज जौ गाहाय गोजौ बिदि गोजा बालासिया बा जों बाला लानो थाङो हाजोफ्रावबो दा जोंनि एरियावसो बिदि दा नोंथाङाबो आंनि माथोखौ खोना खादोंबालाय
औ औ खोनादों।
औ दा जों जेनेबा ओ मा होनो दंफां लाइफां गैयाबा जों मा जागोन मानसिया जोङो मेन बुस दा जों दंफां लाइफां गैयाबा जोंनि थाखाय मा अखा अखायाबो जों दंफां लाइफांनिफ्रायसो जेनेबा ओ माबा जायोना ओ अखा जों अखा गैयाबाबो जों बुहुत खस्थ' मोनगोन जों जेराव दंफां लाइफां गैयाबाबो जों मा जों दंफां लाइफांखौसो जोंङो? थान्दा बा जोंनि अक्सिजेनखौ मोननो थांङो दा जों दा मा लादों जों अक्सिजेन अक्सिजेना मानिफ फैयो दंफांनिफ्राय नोंथांङा एसे नै दा प्रब्लेम हेल' खोनादोंना? औ नोंथांङा खोनादों ना? औ दा आं बेखौनो बुंदों माने जों दंफां औ जों दा दंफां लाइफां गैयाबा मा जागोन मानसिया जों अक्सिजेन जों दंफां फायसो जों अक्सिजेन बुस्थुखौ मोन ना दा जेनेबा दंफां लाइफांङासो थान्दा खालामबाय बायदि जायो आरो मा बुस्थु बुस्थु जों जेनेबा दफां लाइफां गैयाबा जों बार जों जेनेबा बारखौ मोननो थांनाय नंङा जों आरो जों मा सान्दुं गोसा जों बुहुद खस्थ' बा जोंङो बहुद जेनेबा मा होनो। हान्थिनानै थानांगोन जों जों दंफां लाइफां गैाबा जोंनो दंफां लाइफां जोंनि हेफाजाब बा जोंनो बुहुत मोजां होयो जों सान्दुं गोसाबाबो नोंथांङाबो जेनेबा गरम मोनोबा सान्दुं गोस थिं थिं दुंङोबा मा जागोन जों एखेरायथ' जों लामायाव थाबायनो हानाय नंङााना जों दंफां सायाबाबो जों माबा मोनसे साया नागिरो जों दंफां सिंङाव जों थाबाय एसेबाबो जों थान्दाखौ फैनाय मोनो दा जों जेनेबा दंफां लाइफां गैयाबाबो जों मा जों जेनेबा मा खस्थ'खौ मोनगोन। आरो जों अखा गैयाबाबो जों बुहुत खस्थ' मोनगोन। दा जोंनो मोननैखौबो नांगौ जों आरो जोंनि जेनेबा बिदि गैयाबा जों मा हाफोरा जों दंफां लाइफां अखा हायाबा ह फोर गावफ्रा गावब्रै जसिोबगोन जेरै सोलिदों बिदि जानो थांगोन दा जों नुनो थांदों बिदिनो गोबांनो जेनेबा जों अखा। बा गरमाबो बिराद बारा जालांनो हमदों। आरो अखा हानायाबो बुहुत खम जानो हमदों। दा जों बेफोरखौ नुनो थांदों आजि आजिखालि माने आबादारिफ्रा माइ सायखौनो गायनो मोनाखैबा बुहुत खस्थ'जों आन्सिान दं आरो दा गरमाबो बुहुत जादोंना जों बिदि जाफ्रा एखदमबारे मा होनो फर्टि फर्टिथ' थांद्राया नालाय बिदिनो थार्टि थ्रि बा थार्टि सिक्स इदि गरमा दा खराव हमदों दा जों इन्दि जा मानसिया मा जागोन बुहुत गरम जागोन थानो हानाय नंङा दा बेफोरखौ जों अखायाबो जोंखि मा गोदो गोदाय बायदि नंला जेनै दा मा जाखो बहुत आबादारिनि थाखाय माने गायनाय फुनायाव बुहुत खस्थ बा बुहुत अखान गासिबो जेनेबा गायनो हायाखै दा जोंनो बे बेफोरखौनो जों दंफां लाइफांखौ जोंङो दानफाय नांङा। जों जेसे हायो जों गायनांगौ जोंनो दंफां लाइफां बयबो हेफाजाब होयो जों न' लुनाय गोबां खामानियावनो होयो जेनेबा जों दंफां लाइफांखौ जों जेसे हायो जों खालि जायगायाव जों गायना होनांगौ जेनेबा लामा सामायाव जों गायना होनांगौ ना जों बे लामाजोंनो थाबायोबा जों सान्दुं मोनोबा जों बुहुत गरम बबावबा थांबा जों गोलोमफ्रुनायजोंनो जोंङो गस्ला सस्ला सिजोबो ना जों थानोनो सुख मोन ना मानो सुख जेनेबा गस्ला सिबा ओंखायनो जोंहा जेसे हानांगौ जों दंफां लाइफांखौ जों गायनो हानांगौ आरो जों लामा हान्थिनायाव जोंनि हेफाजाब बा जों दंफां सायाव दसे जेरायबाय थानो आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि दं दा नोंथाङाबो मिथिखागोन जेनेबा जों दं। फां लाइफां गैयाबा मा जागोन आरो जों फालइफांनो थाबा जों बिसिबां। ओ-हेफाजाब बा जोंनो बिसिबां ओ मोजां जागोन। दा नोंथाङा गोबांनो मिथिखायो होमबाबो। आं बेखौनो फंनैसो बुंबाय जे हायो दंफां लाइफांनि जेनेबा नोंथाङाबो हाखायो आरो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायहरोबा मिथिहैयोबा आंबो माने बिनि फोरमायनायखौ एसे मोजां मोनगोन आरो ना दा नोंथाङा एसेबां हायो फोरमायबा मोजां जागोन औ।
आदसा आदसा फोरमायनोलाय हागोन बिथांमोना जों गावजों गाव। मिथिलायबासो खोन्थालायबासो जों मिथिलायखागोन नालाय जे जोंनि। रावफोरखौ जों गावजों गाव सहै होलाय हानांगौ होनोमबा जों गावजों गाव बुजिलायो। नाथाय बिथाङा आंनिसिम बिराद मोजाङैनो फोरमोंबाय जे जेरै राजस्थानाव जोंना। दंफां गैया बेफोरनि बारैजों आंनो बिराद मोजां। माबा मोनथिहोबाय ओंखायनो आं बिथांखौ बिराद मोजां मोनदों ओंखायनो बिथांखौ आङो। गिबि गिबियावनो साबायखर बावनाय थादों एबा हामबाय होनाय थादों आरो बुंनो थाङोबा। थां जोंनि गामि एरियाखौ नाय आरो टाउन एरियाखौ नाय। जोंना टाउनावहाय जे जोंना लामाफोरा फरलायनायबा गुवार गुवार जायो। बेनि थाखाय जोंना गोबां दंफांनि दंफांखौ दानफायनाय जायो एबा जोंना दंफांनि खम जायो नाथाय जोंना गामि एरियायाव जोंना। दंफाङा थाखायोनोखि थाखायो जोंना सब नख नखराव जोंना दंफाङा फांसे फांनै फांथाम बेफोरो थाखाथारो जों मानोना। जोंनो दंफां नांगौ बेनिखायनो जों दंफां गायनांगौ बेसेां हायो जों दंफां गायनांगौ नाथाय जोङोहाय। बुजिस हायैयाव जोङो गावनो थाखाय मोनसे न गिदिर लुनो सानबा जों बेवहाय। दंफांखौ दाननांगौ जायो जों मोनथि सहायैयाव आरो बेजों लोगोसे जों टाउनावथ। दंफांखौ दंफांनि संखिया नुनोनो मोना। मानोना जोंनो लामाफोरा गुवार बिदिनो गोलाव। ओंखायनो जों दंफांफोरखौ नुनो हाया ओंखायनो जोंना गरमफोराबो। टाउनाव बांसिन जायो नाथाय जोंना गामियाव खम जायो आरो जेरै बि थाङा बुंबाय जेनना दंफां गैयाबा अखाबो हानाय नङा बिदिनो जोंना। जेब्ला अखा गैयाबा जोंना माइ गायनाय एबा इदिनो। खेथि खालामनाय बिदिनो गोबां माबा मोनसे गायनायावहाय जोंना गोबां। खस्थ जागोन एबा जोंना इदिनो माइनि संखियाया खमायलांगोन। जे जोंना माइनि संख्याया खमायलांबा जोङो गावनि उदैखौ सु फुंनो हानाय नङा मानोना जों गावनि माइ गायनानैसो जोङो। माखासे माइखौ फाननानै जों गावनि उदै सुफुङो एबा जोङो। माइखौ जानानैसो जों थांना थानो हायो नाथाय आरो बेजों लोगोसे जोंना। जेनेबा दंफाङानो गैलाबा जोंहाय बोरै थांना थागोन एबा जोंनावहाय हांनो गै ला अक्सिजेन गैला जोंना अक्सिजेन गैलाबाथ जों थांना थानो हाया जोङो गोबां खस्थ जागोन आरो जोंनि इयुनाव नायबाथ जों दंफांफोरखौनो नुगोन ना नुवा जों गोबां गोब्राब। मानोना जोंना दंफांफोरखौ दाननानै गोबां गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिस एबा। कम्पानि बिदिनो गोबां गोबां न बिदिनो गिदिर गिदिर न एबा गिदिर गिदिर जायगाफोर बनायनाय जादों बेखायनो जोंहाय दंफांफोरखौ दानस्रांलां जादों आरो।
औ
जों दायो नायनो हागोन जोंना हाजोफोराव अर सावनानै जे जोंना। गोबां गोबां जायगा बनायदों बे जोंना जायगा बनायनाया जोंखौ गोबां। इदिनो देनांहाय। गोबां खैफोदाव लांगोन मानोना जोंना दंफां बिराद दाननाय जादों दामानि दंफां दानै दानैनो जोंना हां लानायफोरा थ' जेरै बिथाङा बुंबाय जोंना गरमा दंफां दाननायखाय बांसिन जादों बे बाथ्राया सै थो मानोना जों दंफांखौनो नुनो हाला बारानो गैला ओंखायनो जोंना गरमा गोबां बांसिन जाबाय आरो जोंना बिथाङा जेरै होनबाय राजस्थान जोंना बे राज सतानाव जोंना गोबां गरमानो जायो आरो बेजों लोगोसे बेयावहाय जोंना दंफां नुनो हाया बेखायनो बे हाया एसे बाला आरो हा फोर गावब्रानाय आरो दैनि संखियाया बिराद खम जे जों दैखौथ' नांगौ जायो नालाय नाथाय जोंना राजस्थानाव गैया बेखायनो जोंना हाया गोरान बिदिनो जों खेथि खालामनो बे गोबां खस्थ' आरो गोबां जोंना बेयाव थानो थाखाय गोब्राब आरो खस्थ' बेजों लोगोसे नाथाय जोंनि नर्टिसजों नायबा जोंना दंफांफोरखौ नुनो हायो मानोना जोंना इजोंहाय गोबां समायना बे जे जोंनो दंफाङा गोबां समायना समायना जायगाफोर होयो जोंनि न टिस हाजो साइदजों आरो बेजों लोगोसे जों मेंलाबायबा बिदिनो खामानि मावनानै जों थानो ह हायै गरम जाबा दुब्लिफोराव जों खामानि एबा आलिफोर दानानै जों गोबां गब्र' गरम मोनबा जोंहाय दंफां सायख्लुमाव दसे थानानै जों गोबां गोजोननायखौ मोनो मानोना जोंना दंफाङा गोबां गोबां गिदिर गिदिर दंफाङा जोंनो सायख्लुम होयो। जे जों बे साय्लुमजों सायख्लुमनि गेजेरजोंसो जों गोब गोबां सहाय मोनो आरो बेजों लोगोसे गोबां खैफोदनिफ्राय गोजानाव दोनो जेरै जोंना बारहुंखा बिदिनो बिदिनो गोबां माबा मोनसे फैनांगौ दंबा जोंना बारजों बार जेनेबा गोसा फैबा जोंना दंफांफोरासो लाखियो दंफांफोर लाखिनानैसो जोंना बारफोरा खम जाबोयो खम जानानै जोंहाय माने मोजां थानो हायो मानोना दंफां गैयाबा जोंना बारफोरा स्पिड फैनानै जोंनि न'फोरखौ जानांगौ बुखारलांगोन बे न'फोर बुखारलांबा जों अबहा थानो बे जोंनि मोनसे साननो गोनां। आरो बेजों लोगोसे जोंना दंफांफोर गैयाबा गरमा बांसिन जागोन जेरै बिथाङा बुंबाय। नाथाय जा बिथां बुंबाथ' जोंना खोथाफोरा जोबनो थाङा बे जे जों रायलायनांगौ बेफोरनि बारे जोंना गोबां बाथ्रा दङ बिराद बाथ्रा ओंखारलाङो रायज्लायबाय थाबानो नाथाय बिथाङा आंनिसिम बिराद मोजाङैनो फोरमायहरबाय गुसुङैनो ओंखायनो बिथांखौ आं बेजां मोजां मोननाय थादों आरो जानो हागौ आं बिथांनिस सिम बिराद मोजां खोन्थाहरबाय जे बिथाङा मोनथियैखौ आं खोन्थाहरबाय। नाथाय जोंना दायो समनि गोब्राब जों दोनथ'लायनांसिगोन बिथां मानोना जोंना समा समनि आंखाल ओंखायनो बिथांनिसिम आं बिसिमनो रायज्लायनानै दोन्थ'नाय जाबाय
औ औ दे दे गोजोनथों औ